हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना
औ खोनादों
ओ ओ दायो नोंथांजों थिनानै जानाय आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां
ओ ओ
सोमोनदै एसे बुंनो हागोन नामा
थिनानै दोननानै जानाय होननानै बुङोब्ला ब'बेबा जाग्रा मैगंफोरखौहाय मोन सानफ्रोमबो बोथोराव मोन नो नागेरा बिनि थिखानाय बुथ थोर थायो जेरैहाय दैज्लांनिबा दैज्लांनि मेसेंनिबा मेसेंनि अब्ला बै जाग्रा फोरखौहाय जायखौनाखि ब मोनसेल' बोथोराव मोनो बे गुबुन मोनसे बोथोरावबो जानो थाखाय बेफोरखौ गोलाव समनि थाखाय थिनानै दोननो था दोननायनि जोङो राहा खालामनानै लानाय जायो। जेरैहाय जोङो बेनि बिदिन्थि महरै लानो हायो नाफाम थास' बिबार फोराननाय नारजि मुला गोरान मेवा आसार बेफोरखौ जोङो थिनानै जि दोननानै जानायनि बिदिन्थि महरै
औ औ
उ दायो आङो नारजिखौ बानायनायनि प्रसेसखौ एसे बुंनोसै
औ
गिबियाव नारजिखौ फाथो फाथो मैगंनिफ्राय बिलाइ गोथांखौ खानानै फोराननाय जायो। फोराननानै जेब्ला बेयो एसे रानफुनला जागोन अब्ला बेखौहाय बस्था एबा मनाफोराव सोनानै दोननाय जायो मोजां थेनानै जाहाथे गुबुन ओ एम्फौ एनलाफोरा बेवहाय खिदलाया हासुलाया एबा हाबनो हाया। बेनि थाखाय मोजाङै खा थुमनानै दोननाय जायो। आरो बेखौहाय जेरै आलु आलु जहलाव होनानै जानाय जायो बेनिफ्राय अमा बेदरजों जानाय जायो। बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि मैगंफोरजोंहाय जानाय जायो।
औ
दायो बेबायदिनो मेवा आसार बिनि सोमोन्दैबो आं एसे बुंनोसै जाय खौ जोङो थिनानै जानो हा हायो। गिबियाव मेवाखौ औवानिफ्राय औवा गुबैनिफ्राय औवा गोरलै बेखौनो होननाय जायो बेखौ दानना लाबोनानै सानि बिगुरखौ गारनानै बेखौ फिसा फिसा हानानै गिबियाव सुग्रोनाय जायो सुनानै बेखौहाय। खांनायनि उनाव फिसा फिसा हानानै बेखौहाय मोनसे बथलनि बयामफोराव एबा औवा हासुङावनो बेखौ सोनानै दोननाय जायो बेखौ मा ओ- दान मोनसे मोननै बिनि उनावहाय ओ- जानो
हायो
हायो ओं बेखौहाय जानो हायो। जोङो अनलानि अनलाजों आरो बिब्दिनो आलुजोंबो लगायनानै संनानै जानो हायो। उम ओ आरोबाव बुंबावनो हायो। मुला गोरान बेखौ जोङो मुला बेदरखौहाय फोराननानै गोबाव समनि थाखाय। बा से बोसोरनि थाखाय जोङो। थिनानै दोननो हायो। बिनि आदबखौ आङो एसे एसे बुंनानै होनोसै।
औ
ओ जेब्ला मुला बेदरा जाजानाय जागोन एबा देरगोन। बेखौहाय फुना लाबोनानै खौ आरामै मोजाङै सुनानै बिगुरखौ सोरबा बिगुरखौ लेमो सोरबा बिगुरखौ लेमा बेनिफ्राय बे खौहाय सि ओ- फिसा फिसा हानानै
उम
बेखौ फोराननाय जायो। साननै बा सानथाम फोराननाय जायो। बेनि उनावहाय बे खौबो मोनसे प्लास्टिकनि प्लास्टिकआव नहलेबा बस्थायावहाय सोनानै दोननाय जायो। ओ-बेवहाय मोनसे जोथोन लानो गोनां बाथ्रायानो जाहैबाय बेखौहाय मोजां सानदुंआव फोराननो मोननांगौ। जुदि बेखौहाय मोजाङै सानथामसो आरो सान्दुं मोजाङाव फोराननो मोनाब्ला मुसथा खानाय एबा बेवहायो मैखुन बेरनायनि बेे उं नो चान्स थायो। बेनिखायनो बेखौ गिबियावनो मोजाङै खालाम ग्रोनो नांगौ उम जुदि फोराननाया मोजां जायोब्ला बेयो बोसोरसेयै मोजाङै जेबो ओ जिंगा सिया लाफासिनो जाजानाय जायो आरो। बेखौ'हाय जानो हायो आलुफोरजों बेखौबो अनलाजों जानो हायो। उम नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे बुंफोरदो नामा?
औ जोंहा थिनानै जानाय आदार होनोब्लाथ' नोंथांनि बुंनायाव जोङो मिथिनो हाबाय ओ जोङो मैगं थाइगं बायदिफोरखौ जोङो थिनानै जानो हायो। जोङो माने जि बो थोराव मोनो दैज्लां बा मेसें बोथो थोराव मोननाय ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गुबुन मोनसे बोथोराव मोना दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगंखौ जोङो माने ओ मेसें बोथोराव मोननाय जाया। आरो मेसें बोथोराव मोननाय मै गंखौ जोङो ओ दैज्लां बोथोराव मोननाय जाया बेखायनो माने ओ इयुनाव जाहाथे जोङो बै मैगंफोरा गैयै टाइमाव जोङो बेखौबो मोनजायो। जाहाथे आरो जेब्ला जोङो। गैया जायो आरो जों हमनानै ला मैगंनि अनगायैबो जोङो माइ माइरंफोरखौबो जों बुंनो हायो जोङो माइ बेखौबो जोङो बोसोराव खनसेल गायनाय जायो। जोङो खनसेल गायनानै जोङो गुबुन मोनसे बोथोराव जोङो गायफिननाय जाया। बेनिखायनो जोङो माने खोनसे गायनायावनो जोङो बेखौ गायनानै लाखा थायो आरो जोङो इयुनाव बा जि समाव माइ मोना फिथाइखौ मोना माइनि फिथाइखौ मोनथया बै समाव जानो थाखाय जोङो बेखौबो दोनथुमनानै लानाय जायो। जि समाव माइ बा फिथाइफोरखौ जों मोनो बे समावनो जों दोनथुमनानै लाखायाबा जोङो उनाव जानो थाखाय जेबो गैया जागोन। बिनि थाखायनो जोङो माने जोंनि आंखाल बा गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायबो जोङो थिनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो ओ थिनानै दोननाय होनोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो दङ मानो होनोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा थिनानै दोननाय आदबखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो जोङो मोननो हाबावो जेरै नाफाम नाफामखौबो जोङो थिनानै दोननाय नुनो मोनो जेरै नाफाम होनोब्ला जोङो बेखौ ना गोरानजों बानायनाय जायो। जोङो ना गोरानजों बानायनाय होनो बिनि आदबखौ जोङो रायखांनो हायो जोङो जि समाव जोङो नाखौ मोनो जों बे नाखौ मोननाय समाव जोङो बे नाखौ हमना लानानै बा गुरनानै बेखौ जोङो गिबियाव फोरोंनानै लायो। फोरानना लाखांनायनि उनाव। बेखौ जोङो ओ थास' दुदालिनि गांखं बा खुमब्रा बायदिफोरजों जोङो जयै उवाल बा दिंखियाव देना लानानै बेखौ जोङो मोजाङै हासुं एबा भयामफोराव सोनानै दोननाय जायो। आरो बिनि उनाव जोङो गोदोनि दिनाव बांसिन माने हासुंफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन खोनानाय बायदिब्ला आरो। आरो मिथिनाय बादिब्ला माने हासुं। दोननाय नाफामा साबसिन जायो होननानै बुङो आरो। थावसिन मोनो आरो मोदोमनाया बांसिन जायो होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो नुनोबो मोनो। आरो जोङो बे नाफामा गाज्रि दाजा होननानै बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जेब्ला हासुङाव जोङो नाफामखौ सोयो अब्ला बेखौ मोजां मोजाङै खफा माथुनानै बा जि गाब बा बायदि माबा मोनसे बेजों खौफा माथुनानै जोङो सायाव हाथ्ला बा हांगार होनाय जायो। मानो होनोब्ला जों हाथ' बा हांगार खारै गोनां बुस्थुखौ होयोब्ला बेयाव बिजानु आरो एम्फौ एनलाफोरा सिङाव बे नाफामखौ जाहाथे गाज्रि खालामनो हायै बायदि जोङो बेबायदिनो नाफामखौ बानायनाय जायो। जों बेबायदिनो माने नाफाम दोनथबनाय दोनथुमनाय आदबखौ बानायनाय जायो जोङो नाफामखौ बेबायदि खालामखांनायनि उनाव दान मोनथामसोनि उनाव जोङो बेखौ माने जानो हायो आरो। होमबाना माने बिनि मोदोमनाय आरो थावनाया साबसिन जायो। आरो जोङो मोननो हायो नाफामखौ बिनि जानाय आदबफोरखौ होनोब्ला जोङो खायफाया बे ओ थास' बिसङाव होलानानै जायो खायफाया लााफाम मान्थायैनो एवनानैबो जायो खारदैजों आरो खायफाया ओंख्रि मैथा ओंख्रि अनला ओंख्रि बायदिफोराव होफानानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेदर हारिखौबो जोङो दोनथुमनायखौ नुनो मोनो जोङो गोदो गोदायनि दिनाव मैहुराव थाङोमोन जोङो माने मैहुराव थांनाय समाव जि जिब -जुनार मोनबोदों बेखौ बेदर खनसेनो जिब मैहुर थांनायाव खाय-माब्लाबा समाव मानै माथाम जिब जुनार मोनबोगोन बेखौ जोङो खेबसेयैनो जानो हाया। बेखौ जोङो मा खालामो मोजाङै फोरानना लानानै दोनथुमनाय जायो। बेबायदिनो जोङो माने दोनत नाय आदबनि हाबाफारिखौ जोङो मावनायखौ गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनदों आरो माने दोनथुमनाय आदबनि गेजेराव गेरजों जों जोंनि जानाय बा आंखालथि बायदिफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो। ओ बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा
ओं ओं जागोन दे -
औ दे।